खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथांसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिननाय थाबाय
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बाहरग्रोबाय दा औ औ
अ
हा
दायो मा ओंख्रि जाखो होनदां
औ नोंथां जोंना नै जाथ'नायानो जायाखै नोंथाङालै जाखांबाय
आंबो जाथ'खैनो नोंथां नै संबायसो दंङ
औ औ नोंथां दा नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनाय जोब्बाय नामा
गायनाय फुनाया औ सोनाबा जोब्बाय सोरोनाबा जोबथ'वाखै जोंना बर्थ'मान जोब्बाय आरो
औ नोंथां नोंथांमोनथिं मा मा आबाद मावो ओरैनो
जोंथिंजाय बिदिनो दैज्लां बोथोरावहाय दा माइनि आबाद मावो जोंनि दैज्लां बोथोरा सफैबाथाय बयबो न'खर न'खर बिदिनो फोथारावहाय बयबो दावहा नांनो ओंखारो बा माइ आबादखौ मावनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर ओंखारलाङो बिदिनो दै्लां बोथ बोथोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ जायो नोंथां
अ हमबा नोंथां ओ दैज्लां बोथोरखौहाय जोंथिंहाय माबायदि मावो माबायदि थांङो होयो होमब्ला एसे आं फोरमायदिनि
औ औ दे ओमबालाय
अ हबा दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा बे बोसोरैहाय बोसोराव खनसे बयहाबो ओ गायो बे गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा जि खोथिया बा माइखौहाय जोंङो थुबुरै दोन बुथुमो बा बे थुबुरै दोनथुमनानैहाय जोंङो बेखौहाय ओ फोनो थाखाय जोंङो गिबियावनो बे माइखौहाय बस्था बा फाथो बस्थि सोमनानैहाय दैयाव दोनो हरसेबा हरनै बेनि उनावहाय जोंङो हाखौहाय नांगौबायदिहाय ओ माइजों जखानि हाखौ फोमोनना लाग्रोयो जि
औ औ
जि फोनो गोनां जि खोथिया बेखौहाय हाखौहाय मोजाङै फोमोनो बिनि उनावहाय जोङो। ओ जि सोम सोमनानै दोननाय। जि माइ बेखौहाय जोङो बोखांनायहाय थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों हरसे हरनै खोबनानै दोनो इनि उनावहाय जोङो। बेखौहाय खोथियाखौहाय फोनाय जायो आरोना नोंथां। जोङो जोंनिथिंजाय बिदिनो गोबां रोखोमनि खोथिया बा माइ गायनाय जायो जेरैहाय। आससु माइ ओ रन्जित माइ माइब्रा माइ जोसा माइ बिदिनो अनेक रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो आरो ना ओ। दानि जुगावथ' जोङो नायनो थाङोब्ला हाल बा मोसौजों एवनायखौ जोङो बहुत खम नुनो मोनबाय। गोदो गोदाय जोङो जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय मोसौ जों एवोमोन नांगोल जुं गाल बिदिनो मै खदाल खौ लानानै जोङो फोथारावहाय ज'यै ज'यैनो मोसौजोंहाय एवनानै गायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो थाङोदि बयनिबो न'खरावहाय जोङो दा जौगानाय मुगायावहाय बयबो ट्रेक्टर बा हेन्द ट्रेक्टर बेफोरजोंहाय एवनानै गायनाय खौ नुनो मोनो। गोदो गोदाय जोङो बिदिनो माइ गायोब्ला जोङो सि बादालि ज' ज' जालायोमोन जां खा जालायोमोन बिदिनो ज'नो बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन ज' बिदिनो बदल गायलायोमोन।
औ।
बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो गायबोबाय थायोमोन। दाबो गायबोबाय थायो नाथाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि ओमफ्राय दा दानिफ्राय एसे सोलायनाय मोन्दों ट्रेक्टरजों एयनाय जायोमोन। आरो दानि जुगावहाय जोङो बदल बा सावरि बादायलाय जानायखौ एसे खम नुनो मोनो।
औ औ।
उम ज' बिदिनो जोङो जोंनि आथिंजाय बिदिनो माइखौहाय गायनानैहाय बे दैज्लां बोथोरखौहाय बारहोहरो बिनि उनावहाय जोङो जेथिया माइआ एसे जौवौ अब्ला जोङो ओ खोथिया जोङो फोथाराव थांनानै एसे एनै जि नायो बेनि
औ।
बिबार लायो अब्ला निजि कारतिक बिहु कार्तिक फुजा बेफोर फैयो। बिदिनो लासैनो जोङो माइआ मोनलांबोयो। मोननानैहाय जोङो बे माइखौहाय जेथिया माइ फुुरा मोनो अब्ला जोङो बिदिनो बदल थांलायनानै हायो हानानैहाय जोङो बिदिनो बयबो ज' ज'यैनो ओंखारनानैहाय हानानैहाय जों माइखौहाय थिखोना लायो फोथारनिफ्राय बेनि उनावहाय जोङो ट्रेक्टर बा मेसिनावहाय जोङो माराखौ होना लायो बिदिनो मारा होनायावबो जोङो गोदो गोदाय मोसौजोंहाय ज' ज' माराखौ होयोमोन। नाथाय दानि जि आथिखाल मुगायावहाय जों ट्रेक्टर बा मिसिन फोरजोंहाय होनायखौ नुनो मोनो ओ मोसौजोंहाय होनाय जोङो नुनो मोनला बिदिनो माइखौ जोङो खां आरिखां जोङो सोरबाया ओ जानो थाखाय जोङो दोननाय जायो आरो सोरबाया इदिनो फाननानैहाय जि नांगौ जानाय मुवा जेरैहाय न'आवहाय बिदिनो संख्रि बानलु ओरदिनो खरस बरस बेफोरावहाय जोङो माइ होननानैहाय रांखौहाय आरजिना लायो। खायसेया खायसेया बिदिनो न'आवहाय जानो थाखाय माबानाय जायो। अ बेबायदिनो जोंनिथिंहाय दैलां बोथ थाङो आरो ओमबा नोंथां नोंसिनिथिंजाय माबायदि दि सोलियो एसे गायनायखौहाय फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंथिंबो बिबदिनो नों फोरमायलांनाय बायदिनो दा दा आंबो बिदिनो नुलांबाय गोदोनि समाव जोङो ज' ज' सावरि बादालि जालाय लायोमोन। न'खरसेया हाख'वाखैबा बिसोरनियाव जोङो ज' ज' थांनानै गायहैलायना होयोमोन आरो बिदिनो। जांख्रा जालायनाय जायोमोन ज'नो बयबो। नाथाय ओ आजिखालाव एसे बेफोरखौ खमायनाय नुदों आरो।
औ बिदिनो सिगांफोर जोङोथिंबो मोसौजोंनो मावनाय जायोमोन हालेवनायफोर माबानाय ओ बेफोर खौ दा आथिखालाव जों दिन बिदिनो ट्रेक्टर फोरजोंनो एवो आरो जोंथिंबो बांसिनानो मोसौजों एवनाय खौथ' जों नुनाय नुनोनो मोनलिया।
औ।
बे मोनसे गोमालांबायखौनो हमदो आरो बै दिनावहाय जोंनि ओ फैबाय थानाय ओ उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' बेफोरथ' जों लेखा बिजाबफोरावसो फरायनो मोनसिगोनदि आबाद मावनाय समाव जोङो मोसौ खौ बाहायोमोन होननानै आरो।
औ।
दा आथिखालाव आं नुनो मोनदों माने आबाद मावनायफोराव जोङो बांसिनै बां-बांसिननिफ्राय बांसिन बांसिन हासार बिदिनो मुलि हाग्रा थैनाय मुलि एम्फौ थैनाय मुलि बेफोरखौ जों बांसिन बिबाङाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो।
औ औ।
जों दिनै आजिखालाव माने आबाद मावनाया बिब्दिनो हासार नङाब्लानो जानाय-जानायखौ जों नुनो नुनो मोनला आरो। जोङो बे हासारफोरखौबो जोङो जानला मोनला बिबाङाव बाहायलाबायसिगोन जेरै बाहायनांगौ बेबायदि बाहायला। बेफोरखौ बेबायदिनि थाखायनो जोंना हाफोराबो गारजि जालांनो हमबाय आरो। बे हासारफोर मुलिफोर बाहायनायनि थाखाय जोंना दैफोराबो गार जि जालांबाय बिदिनो आबाद फोथाराव जों हासार नङाब्लानो आबादखौ मोननो हालिया। बिदिनो बे दै दुब्लिनि दैफोराव थानाय जिब जिबि जेरै खानस्रिफोर ओमफ्राय बिब्दिनो माखासे एम्फौ एनला बेफोरबो थैलांसिगोन जायनि जाहोनाव जोंहा ओ आबादा एसे ओ जाय जों मिथिंगायारि जों आबादनि आबादारिफोरनि लोगो होनबा खानस्रि बियो माने बिनि बिबाङा खमायबाय आरो।
औ।
बिदिनो आबाद फोथाराव जुदि खानस्रिबो थायोबा जोंहा आबादफ्राबो मोजां जायो बेफोरखौथ' जों बयबो मिथियो। खानस्रिया हाखौ अरनानै गुरै खालामो आरो बे खानस्रि खिया बियो माने आबादनि थाखाय मोनसे गोबां माने जोबोद ओ माबा आरो बियो हासार हिसाबै खामानि मावो आरो। दा जोंना मोसौ मोसौफोराबो गैला नालाय मोसौनि। खिफोरखौबो जों मोननो थांला मोसौनि मोसौजों हालेवला नालाय मोसौ खौबो न'आव लाला। बेनि थाखाय माने मोसौ खिनि हासारफोराबो गैला बेखायनो जोङो। आर्टिफिसियेल बे हासारफोरखौ जोङो ओ बानायनाय हासारफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो। दा बेफोरनो जों बेफोरखौ बाहायनायखायनो जोंना देहाफोरावबो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो बेफोरो। जेरै बेफोर खौ जों बेफोरनि हासार होनाय मुलि होनाय बायदिसिनाफोरखो आदारफोरखो जों जानानै जोंना देहाफोरा गोबां गाज्रि गाज्रि बेरामफोर जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो।
उम।
बेखायनो जोङो। सिगां जेरै मावदोंमोन बेबायदिनो एसे सिगांनि खान्थि फुराना खान्थि आरो दानि। गोदान जा बिगियाननि खान्थि। बेफोर मोननैखौ जों मिलायनानै आबादफोरखौ मावनांगौ होननानै आं सानो आरो। मोनना ओ जेनेबा जोङो हासारफोर बाहायनायफ्राव जोङो। बै बिगियान ओ मा होनगोन बेखौ मिथिंगानिफ्राय जा मोननाय हासार बेफोरखौनो जों एसे एनै। ओ बिबां बाहायनानै जों बेफोरखौ जों ओ। आबादफ्राव बाहायनांगोन आरो जेनेबा जों बिगियानाव बिगियाननि दिहुन जानाय हास फोरफोरखौबो जों बाहायनांगौ खिन्थु जेरै बिगियाना थिनदों बेबायदिसो मावनांगोन आरो जों।
औ औ।
जों माने गामि ओनसोलफोराव नुयो जे माने बे हासारफोरखौ जों जानला मोनला बिबाङाव बाहायलाबायो आरो। बेखायनो जोंना ओ एसे बेफोरबायदि जेंनाफ्रा जाबोनायखौ जों आं नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
दा बेफोरनो जोंना आबादनि मुगा सोलायनायजों लोगोसे आबादनि खान्थिफ्राबो एसेबाबोथ' सोलायखानांगोन।
जोङो। गोजाम खान्थिजोंथ' जों दायो मावफिननायखौ आं एसेबां गोरलै मोनाखै आरो मानोना। गोजाम खान्थिजों जा आबाद मावोमोन बे गोबां लासैयै जायो आरो।
औ।
दाथ' जोंना सुबुं अनजिमा बांबाय जोंना आदारनि ओ। दिमान्डआबो बांबाय दा बेफोरखौ नायनानै जोङो मोनसे गोदान। दिहुननांसिगोन आरो जों गोबां मिथिंगानि खान्थि आरो। दानि गोदान मुगा बिसोरखौ मोननैगाव मिलायनानै आरो।
औ औ।
दा आं बिदि सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां अ आंबो बेबायदिनो नुबोदों नुबोनाया दासिम।
औ नोंथां जोंनानै दा समाबो जाबोबाय औ। दा नोंथांजों आरो बरायलायबावनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो।
औ औ नोंथां जागोन दे होमब्ला दे होमब ना नोंथां।
औ दे।